औ खोनादोंना नोंथां हेल' हेल'
औ औ नोंथां खोनागासिनो आङो
अ नों खोनागासिनो
औ औ नोंथाङा आं खोनागासिनो नोंलाय
आंबो खोनाफैबाय
औ दा नोंथाङा औ बिदिनो दा नै जाखांनानै आं ओरैनो दं नोंथां ओमफ्राय दा नोंथाङा बे मानोबाबो कल खालामदोंमोन?
आं नोंथांनियाव जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनिनो सोमोन्दै सोंनो थाखायसो कल खालामदोंमोन नोंथां सोंनो हागोन ना
अ हागोन दे नोंथां हागोन औ
अ नोंथाङा मा मा ओंख्रिफोरखौ संनो रोङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ आं बिदिनो रोंनायाथ' बर'फोरनि ओंख्रिखौ माने रोंफ्लांजोबो आरो माने नोंथां बिदिनो नारजि नार्जिजों अमा मेसेेम साम'जों सबाय, अनलाजों दाउ बेफोरखौ मा माने आरो माखासेफोरखौ नर्मेलफोरखौबोथ' रोंफ्राजोबोआनो होनजायो नोंथां
ए एसे औ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा नारजि ओंख्रिफोरखौ माबोरै सङो
औ औ हागोन नोंथां हागोन
औ
माने औ दे नोंथां दे माने नार्जिजों अमाजों संनोब्ला माने जोंहा गिबियावनो माने नारजिखौ जोङो सङैनि सिगां जोङो एक घन्टासो बा देर घन्टासो माने ना
औ
बिनिफ्राय जोङो नारजिखौ सोमना दोनसै दोननानै माने सोमना दोनखांनानै जोङो ओ दैयाव
हेलौ खोनादों ना?
औ औ नोंथां खोनादों आङो
औ आंनाव बारा खोनाफैयाखैमोन
अ नेटआ एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंथां होमबा
औ औ खिन्थाबफिनदो दे नोंथां हायोबा
औ औ माने जोंहा नार्जिखौ एक घन्टासो बा देर घन्टासो
औ
दैयाव सोमना दोनखांनानै जोङो मोजां सुनानै माने बेखौ जोङो रु खग्रोनोबो हायो आरोना नोंथां माने गोखाया बांद्राय जायैनि। आरो रुख'बाबो जायो माने रुख'आबाबो डाइरेक्ट जोङो माने जों संख्रि दै एसे ओमफ्राय खारैए से होनानै माने डाइरेक रुनानै संनो हाखायो आरो नोंथां माने।
औ औ।
औ। बेनिफ्राय जोंहा ओरै बेखौ रुबाय थानाय समावनो जोंहा ओरै फारसेखै माने अमा बेदर थाबाय नङा होमबा नाराजदियाव ने बेखौ बेखौ जोंहा माने ओरै साइद मोनसेयावहाय
औ।
बे अमाखौहाय जोङो एवथमग्रोनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां।
औ औ।
औ। ए-एवखामना लानानै ओरै जेब्ला नारजिया रुइनानै साग्लिनाय जायोना नोंथां?
औ औ।
बे नार्जिखौ जोङो अमा बेदराव होसननो हायो आरो नोंथां। आरो बे नारजियाव अमा बेदरखौबो होसननो हायो आरो नारजिखौबो अमा बेदराव होसननो हायो आरो नोंथां। माने गाव गबागाव गाव गाबागाव माने आयदा आरो बे नोंथां।
औ।
औ बेफोरबायदि संनाय जायो आरो नारजिखौ नोंथां। बिदिनो नोंथाङालाय ओरैनो मा मा ओंख्रि संनो रोंगौ ओरैनो? नर्मेल ओंख्रिफोर।
आं बांद्राय संनो रोंबाङा बिदिनो रोङो आरो ना दालि जहल। ओमफाय दाउदै एवलाबायनाय ओमफाय जोगोनारजों नाफोरजों संलाबायनाय ओमफाय खुमब्राफोर लावफोर बे ओमफफ्राय फोरलाफोरजों संनायखौ एसे रोङो आरो ना।
औ औ नोंथां।
औ।
बे फोरलाफोरजों संनायखौ एसे फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ फोरलाजों नाजों संनायखौ खिथाना होनोसै आङो।
औ औ दे नोंथां खोन्थाना होदो।
औ जोङो फोरलाखौ हानानै लाग्रोसोदा
औ नोंथां।
जिखुनु जाया बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोबाय नङाबा न'आवनो थाबा न'निफ्राय खानानै लाबोनानै हानानै दोनबाय आरो फोरलाखौ ओमफ्रायायो बेनि उनाव बायनानै लाबोनाय नाखौ सायनानै थावआव एवस सोमगोरोनानै लानाय जायो आरो
नंगौ नों थां।
औ थाव गुदुंआव एवस्रेमबा संख्रि एसे हालदै एसे होफानांगौ आरो एसे गाब महर नुनायनि
औ औ नंखौ नोंथां।
ओमफ्राय बेनि उनाव बे फोरलाफोरखौ एसे होसनग्रोदो आरो। थावआव संख्रि सामब्राम होनानै एसे औ बेनि उनाव बिनि उनाव एसे जेब्ला एसे रुइयो होमबा बेयाव हालदैफोरखौबो एसे होफाजाबानो जाबाय आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।।
अब्ला जेब्ला दै गयो ओंख्रिया मोजाङै बेयाव। एसे फुग्लिनानै बा। एसे गेब्लेहो गेब्लेेजासे खालामनानै बेयाव दै होनाय जायो आरो। औ ओमफ्राय दै होनानै दसे गोदौ होनोसै आरो फोरलाखौ। ओमफाय बेनि उनाव एवस्रमनानै लानाय नाखौ होसननानै होनोसै आरो औ बेनि उनाव हो बुथुनायनि उनाव एसे गोबाव गोदौहोबानानै होमबानो बियो मोनबाय आरोखिना।
औ औ नोंगौ नोंथां सैथो।
नोंथाङा फोरला ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनगोन ना मोना।
मोनो नोंथां मोनो आंबो बिदिनो ना बा बेदरफोरजों। जानो बिराद गोथाव जायो फोरलाफ्रा माने।
औ। आंबो जानो बिराद मोजां मोनो नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ आं संनोबोथ' बांद्राय रोंबाङा बिदिनो।
औ।
एसे एसेल' संनो रोङोना।
औ बिदि लासै रोंलांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ।
संदाव संदावसो रोंलांगोन नालाय नोंथां ओंखायनो। लासैनो रोंलाङो आरो आंबो बिदिनो लासैसो रोंबोदों नोंथां। माने उन्दैनिफ्रायनो। बिमानिफ्राय बिमाजों थाफाना थायोमोन नालाय आङो। संनायफ्राव ओमफ्राय बिदिनो ओरैनो। गाव हारसिं संदाव संदाव माने रोंबोबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा अनला ओंख्रिफोरखौबो संनो रोङो नामा।
औ नंगौ नोंथां रोङो।
औ।
औ। जोंहा अनला संनोबा औ रोङो नोंथां रोङो औ।
औ एसे खिथाना होनो हागोन नामा अनला ओंख्रि संनायनि बागै।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ एसे खिथाना होलाय।
जोंहा अनला ओंख्रि सङोबा। माइरंखौ जोंहा अन देग्रोनांगोन। गिबियावनो औ। माने जोङो अन देनायनि सिगां जोङो माइरंखौ सोमग्रोनांगोन आरो जाहाथे बियो। गुरै जायो माने।
औ।
एसे आथा आथा माने गुरै जानायनि थाखाय जोंहा माइरंखौ सोमना दोनग्रोयो आरो। बिनि उनावहायसो जों बेखौ देनाय जायो।
औ।
औ बेनिफ्राय बिदिनो। जोङो देखांनानै जोङो आराम दोननानै जोङो माने दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौहोयो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ दैखौ गोदौ ग्लाव होगोरनानै जोंङो बेवहाय माने जोंङो बे अन गुन्दैखौहाय जोंङो बे दैयावहाय फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै जों एग्लिना होबाय थानांगौ आरो नोंथां माने खेबसेनो माने जोंङो खेबसेनो अनखौ होयोब्ला माने ला थाखायो आरोना नोंथां बेखायनो जोंङो एसे एसे फ्रि फ्रि होनानै जोंङो माने बेखौ एरबाय थानांगौ आरो माने होनाय समावनो।
औ खनसेनो ज' बुरजा होबा लाथााख खायो आरोना नोंथां खनसेनो ज' होयोबा।
नोंथाङा औ औ
औ औ।
ओमफ्राय जोंहाथ' आरो अनलाजों अनलाजों दाउ सङो नालाय जोंहा बिदिनो दाउखौ ओरैहाय फारसेखै जों एवनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो। औ गिबियावनो पियास, फानलु, मस्ला, थाव संख्रि हालदै होनानै आराम एवना लाग्रोबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओमफाय जेब्ला बे अनलाखौ दै गुदुङाव होखांनानै खारै एसे होनानै माने रेदि ग्लाब ग्लाब गोदौवो अब्ला जों बे बेदरखौहाय दाउ बेदरखौहाय जोंङो बेयाव होसननानै आरो गोबावहाय ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौ होनो हायो आरोना नोंथां माने जेसेबां गोबाव गोदौ होयो ए एसेबांनो माने रसा मोजांसिन ओंखारो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ बेबायदिनो संनाय जायो आरो माने अनलाखौ नोंथां औ।
नोंथाङा नाफामफोरखौलाय जानो मोजां मोना नामा बर'नि हारिमुनि ओंख्रि नाफामखौ?
औ गोथाव मोनो नोंथां बुहुद गोथाव मोनो आंङो नाफामखौ।
औ औ आंबो बिराद गोबाङानो गोथाव मोनो बिराद जायोबो आङो।
औ नोंस्रा न'आव बानायो नामा नोंथां नाफामखौ?
एसे एसे बानायो नोंथां।
अ मारै बानायो बेफुफ्रु बेफोरखौ मोनथियो नामा नोंथाङा एसे?
आङोथ' बारा मोनथिजोबा थेवबो ससे ससे मोनथियो आरो।
अ जे जे मोनथियो जेखौ मोनथियो बेखौ एसे एसे खोनथाना होनो हागोन नामा होमबा नोंथाङा?
ओ बाराथ' मोनथिजोबा। एसे ससेबाबो खिथाजा ओ ना? औ ना गोरानखौ देनाय जायो आरो ना गोरान लाना नानै औ नायाव बेयाव माबा बायदिसिना होफायो थास' थास' बिसं ओमफाय मा मा होनाय जायोमोनथाय आंबो एसे गोसोआव गैलायलांला।
औ।
ए।
बिदिनो होयो औ नोंथां दुदालि नामा ओं। औ गोथाव मोनो आंबो ओ आंबो बिराद गोथाव मोनो।
नंगौ एवनानैबो जायो उन्दैयावथ' नाफाम बाथोननि अनगायै आरो बिदैबो फुदुंनानै हरबावोसोमोन आंना बिमा बिफाफ्रा।
अ मोजाङानो औ। बर'नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ना बेयो नोंथां बर'नि ओंख्रि। औ
गोबां मोजां मोनो आङो जानो नोंथां।
आंबो बहुत गोथाव मोनो नोंथां। माने नाफाम होनबाथाय माने बहुत मोजां मोनो औ।
ओंख्रि गैथ्राबाबो नाफाम बाथोनल' थानांगौ आरो। होमबाथाय जि खहाबसोगारो आरोना। औ।
औ बिदिनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनानै जाबोबाय थानाय गोथाव मोनो बेखायनो ओ। औ नोंथां ओमफ्राय जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां जानाया।
औ नोंथां।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै बहुद गोजोननाय मोनबाय मालाबा समाव रायज्लायफिननो मोनबावगोन दे नोंथां।
औ औ सम मोनबा रायज्लायफिननोसै दे नोंथां।
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे। औ।